औ खुलुमबाय।
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो।
अ मा खामगासिनो दा नोंथाङा?
दं ओरैनो जिरायना दंथयो।
अ दाह अ आंबो दं ओरैनो नोंथां बिदिब्ला जों गि ओ टपिकखो गिबि टपिकखौनो जागायजेनसै नामा?
अ अ जाग दे जागाय जागोन।
जोङो दिनै आसार बानायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनसै नामा न नोंथां
औ सावराय जायो दे।
अ अ नोंथाङा ओरैनो नोंथांनियावनो आं गिबि सोंग्रोनोसै नोंथाङा जि हायो एसे फोरमायना होदो। नोंथाङा मा मा आसारफोरनि नि बागै मिथि एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
अह
ओ
बेथ गोबां ओ जों दा होनगोन ओ आसार होनोबाथ जोंना बिराद पपुलार नङा होमबा जोङो बुहुमावनो बेयो पपुलारखा जों बेखौ माने मा होनगोन मेगंफोरखौ जेनेनेबा ओम मैगं फोरखौ जमायै बा फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जमायै दोननानै जोङो खालामनाय जायो नङा होमबा न आरोबाव थायो जोंना ओ फिथाइ सामथाइ आव थाइजौ आसार बा उम मै-मै-मैगंफोराबो बिराद गोबां गोबां रोखोमनि दङ जों जायफोरखौ माने ओ गोबाव समनि थाखाय दोननानै जोङो बानायनो हायो। गोबाव समनि थाखाय माने प्रिजार्भ खालामना दोननानै बेखौ बानायनो हायो आरोना आरो बेयो जाहैबाय जोंना मा होनगोन जा जेनेबा जोंनि जों मालाबा ओंखाम ओंख्रिफोरखौनो जानो बा बायो जानो बानाय थायो बेखौ मोजां मोनोनि ओइखौ जानो बानाय बैखौ जानो बानाय बेफोरनि थायोना बेफोरावनो बेयो जोंनि माबाखौ माने ओ गोथाव खालामनायाव गोथाव खालामनायावबो जोंना आसारा मदद खालामो आरो नङा होमबा अ मानोना बियो आरोबाव ओ गोथावसिन एक्सट्रा गोथाव खालामना हायो नालाय जानायफोराव बेनि थाखायनो मोजां आरो ना
औ औ औ
आरो जोंना बियो खोब जोबोद सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो माने बुहुमावनो बियो माने आसार बानायनाय नेमा दङो आरो ना जेरावबो मिथिजानो जेनेबा जों दा रे-रेस्टुरेन बेेरायनो थांदो
उम
उम बेफोरावबो जोङो हा जेनेबा नों दा फास फुड जानायफोरावबो मम जागोन मा माबि मेरला दंना बेफोरावबो जोङो गोबां बेफोरबायदि आसारफोरखौ इउस खालाम बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा ओ नङाबाबो जोङो दा ओ जेनेबा मेथाइ फोरजोंबो जमा होफानानै जायो दानि जुगावथ ओ ओ बिदिनो
ओ नोंथाङा ओरैनो मा आसारखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो एसे बुंनो हागोन नामा
अ आंथ थाइजौ आसार जानानै जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय ओरै फारसे बायनानै जानाय मोनसे आसार दङना माने बिलाहि बानलुफोर जमा मोनसे आसार दं आरोना थाइज जौ थाइजौ माबा माबि सब जमायै बानायनाय मोनसे दङ ना औ बे आसारखौ आं जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय थाइजौखौथ जोंहा नआव बानायनाया आरोना नआव बानायो बे नआव बानायनायखौनो दाया आरो नआव जोंहा आङोथ थाइजौ बानाय आरो जलफि आसार अ बानलु आसार बेफोरखौ बानायो आरो जोहा नआव
अ अ अ
ओम
बे आसारखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
आङो जोंहा नआव आइमोना आं मोजाङै मिथिया माबोरै बानायोबा
अ नोंथाङा बुंनो हानाय नङा आरोना
औ नोंथाङानो मिथियोबा
औ औ आं एसे आङो माने आंनो निजा बानायो आरोना नआव आङो गोबां आसार बानायनाय जायो आरो माने जेरै हमनानै ला थाइजौ आसार जलफाय आसार बिनिफ्राय आरो नारें खार्जि दङ ना बे गारजि मोनसे गल निमबुजि होनो औ बेनिबो आसार माने बानायो आं गोबां आसार दङ जोंहा माने आंनो बानायजोबो आरो थानायखिनि जा आसार थानायखिनि बेखौ गिबियावनो आङो जलपाय आसारनि बागै एसे फोरमायग्रोनोसै नों थांनाया गिबियावनो जोङो जलफायखौथ जलफाय आसार खालामनोथ जोंनो जलफाय नांगोन नोङा होमबा जोंबा जलफाया जोंहानाव नआव गैया बेनिखायनो आं माने बाजारनिफ्राय लाब जायो आरो ना बाजारनिफाय बेफोरबायदि दा आङो उम से केजि बा नै केजि बेफोरबायदि बाना बा बायनानै लाबो बेफोरबायदिनो बिखौ बायनानै लाब बाय बायनानै लाब नानै आरो बिखौ सुबाय आरो ना। मोजाङै मोजां दैजों सुबाय साफानो सुनानै आरो बिखौ आङो मा खालामबाय बिखौ इसे हाज्रिद थाज्रिद लाबाय बे फोरबायदिनो बेयाव संख्रै आरो थावा हाबनांगोन नालाय बा जोङो हमनानै ला गथा गथायै सोनानै दोनबाथ बेहाय संख्रै बा थाव बा उम जों जाखिनि मस स्ला मस्लि हैयो बेफोरो हाबनाय नङा। नोङा होमबा? बेनिखायनो आङो बिखौ मा खालामना लाबाय इसे हाज्रिद हाज्रिद लाबाय हाज्रिद हाज्रिद लानानै बिखौ आङो मा दैयाव रुबाय बेफोरबायदिनो दा ओ थाम मिनिट बा बा मिनिट बेफोरबायदि रुबाय आरो बेसे गुरै जानो आन्थाल बांद्रायबो रुवा माने बिनि आथा बिनि आथादि थायो फाय बियाव बे मोनसे टेस्ट थायोना एसे फादुबदुब अ बेफोरखौ माने खारनो थाखाय बेयो रुनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो ओ दै गुदुङाव बेफोरबाय दिनो ग्लब ग्लब दसे रुबाय रुनानै बिखौ बिनि बिनि जा दै दैखौ राननो थाखाय बिदिनो बा मिनिट बा जि मिनिटनि थाखाय बेखौ सानदुङाव होनानै दोनो आरो सानदुुङाव होनानै दोननाय माने सानदुुङावबो बिहाय सं ख्रै बान हालदै हालदैयाथ मेनथार ना हालदै आरो संख्रै आसाराव बिसोर मोननैया मेनथार आरोना बिसोर हालदै आरो संख्रै बिखौ लगायबाय लगायनानै सानदुङाव बेफोरबायदिनो राननो थाखाय बिखौ फोराननानै दोनबाय बेफोरबायदिनो बिखौ फोराननानै दोननानै बियो रानगो मानि जोङो मा खालामना लाबाय जोंनो नांगौ मस्ला मस्लि दा हमनानै ला फाललौ बेहाय आङो फाललौ होयो जिरा होयो बिनिफाय ओइ जोङो दिहोनो सेवा बे खर होनोदि बेखौ सेवा बेखर होयो आरो जिरा होयो ओमफाय बेफोरबायदिनो बिफोर गासै मस्ला मस्लिखौ मा खामबाय एवनानै लाग्रोबाय एसे एवनानै लानानै बेखौ मा खालामबाय मिक्सार बा बो थबसि बे फोरबायदियाव बेखौ ग्रेन्ड खालामनानै लाबाय आरो बिखौ मो देनानै लाबाय देनानै गुन्दै खालामना लाबाय बेखौ गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव ओ जोंनोथ आरो आसाराव माया मोनसे मेन जोंनो आसारा थाव गैयाबा माने थाव नङाबा जोंनि आसारा जाया नङा होमब्ला बेनिखायनो थावखौबो बेफोरबायदिनो देखांना लानानै थावखौ सारायाव नांगौ जखानि फुदुंनानै लाबाय। बेफोरबायदिनो फुदुंनानै ला लाय फुदुंनानै बेखौबो फुदुंखांनानै बेफोरबायदिनो दोनबाय आरोना दोननानै ओ थावखौ गुसु जानो होबाय थावखौ गुसु जानो होनानै थावा जेब्ला गुसु जागोन अब्ला बै जलफायखौ जलफायखौ होबाय आरो थावआव थावआव होनानै जि आं मस्ला मस्लि देनानै लादोंमोन बि खौ माने गासैखौबो होनानै गलायनानै लाबाय आरो मिक्स खालामनानै लाबाय बेफोरबायदिनो मिक्स खालामनानै लानानै आरो जोङो संख्रिया नांगोन ना नाङाखै बा हालदैया नांगोन ना नाङाखै बेखौ नायनानै नांगौ जखानि आरो होबावबाय आरो हमनानै ला संख्रिया नाङाखै संख्रिखौ नांबावगौ अब्ला आङो संख्रिखौ होनानै होबावबाय बिदिनो गासैखौबो मिक्स खालामखांबाय मिक्स खालामखांनानै मा खालामबाय बिखौ ओ माबायाव ओ जा जा माबायाव गलायदोंमोन आङो हमनानै ला आङो दाबोर दाबोर बा गामला बेफोरबायदियाव गलायदों। बे गलायनाय जायगायावनो बिखौ साननै सानथाम बेफोरबायदिनो सान्दुङाव बहन बहन होबाय थागोन आरो बेफोरबायदिनो साननै सान थाम बहन बहन होनायनि उनाव जे ब्ला बिसोर जानाय बायदि मोनो जानाय जखाखौ मिथियोना ओ जेब्ला जानाय बायदि मोनो अब्ला बे जोङो भयाम-भयाम भयामखौबोथ जों प्लास्टिकनि बयामखौ बाहायनो हाया नङा होमब्ला गोबाव सम दोनगोन ना जों आसार खौ बेनि थाखायनो प्लास्टिकनि बयामखौ बाहायबा जोंहा बे प्लास्टिक नि ओ गेस माखा बा प्लाकनि ओ बेफोर ओ गाज्रि गाज्रि हावा बेफोरो ओंखारजोबगोन ना बेनिखायनो जोङो खासनि-खासनि ग्लासनि बयाम बे ग्लासनि बयामखौ लायो आरोना ग्लासनि बयामखौ सुनानै लानानै बेखौबो फोराननानै आरामसे हुगारबाय हुगारनानै बे आसार गलायना लानायखौ बेयाव सोनानै दोनबाय आरो बेफोरबायदिनो सोनानै दोननानै आरो बेफोरबायदिनो जोङो आसाराव बुख्रा आसाराथ बुख्रा खायो नोङा होमब्ला बुख्रा खायैनि थाखाय जोङो भिनेगार भिनेगार होननाय औ। बे भिनेगारखौथ जों बाहायथारनांगौ नङा होमब्ला बे भिनेगारखौबो बेफोरबायदिनो लगायनानै जोङो बेफोरबायदिनो भयामाव सोनानै दोनबाय आरो बयामाव सोना दोननानै आरो जों सान्दुुङाव बहनफिनगोन माने सान्दुङाव बहनफा बहनफा बहनबाय थायाबा माने आसारा एसे गाज्रि जालांनो नागिरो आरो बेनिखायनो सान्दुुङाव बहन बहन होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो होनाय जाबाय बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो गोबाव सम जाजागोन आरो बियो गोबाव समसिम जाजासिगोन दानसे बा दाननै बा बेफोरबायदिनो बोसोर बोसोर बेफोरबायदि जाजासिगोन आरो बियो बेफोरबायदिनो आरो कारजि-कारजिनिबो आसार बानायो कार्जिनि आसारखौबो आङो मोजां मोनो जानो बेनि थाखायनो कार्जिनि आसारखौबो बानायना दोननाय जायो बेफोरबायदिनो दालिफोराव मालाबा जि मिरामिस जायोना जोङो जेबो बेदर सेदर गैयाब्ला बे आसार फोरजोंनो माने जानो मोजां नाङो ना। दालि ओंख्रै दालि ओं दालि ओंख्रै बा बेदर बेदर अमा बेदरदि जायोना जों अमा बेदरावबोथ गोबां मेजेम थायोना। बे मेजेमखौ माने दानगार होनो थाखायबो बेफोर कारजिफोरखौ जानाय जायो आरो।
जोबोद मोजां मोनबाय आरो ना। औ मानोना आं मिथियामोन ना।
औ औ औ जोंनि सावरायनायखौ खौ बेखिनियावनो लाखिथनोसै नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय।